औ।
हेलौ आदा खोनादोंना।
औ खोनादों दे।
आं दायो बिदिब्ला आङो आदाजों बेखिनि समाव ओ जोंनि बे-बेफार फालांगिनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो सानदों।
औ जायो।
औ बिदिब्ला आङो जागायसै ओ जोङो दिनैनि मु गायाव जोङो नु ओ जोङो दिनैनि मु मुगायाव नुनो मोनदों जे जोंनि समाजाव जोंनि बर' समाजाव गोबां ओ सुबुंफ्रानो बेफार फालां दि मावनानै आथिखालाव गावनि जिउखौ सुंथाबोबाय दं गावनि न'खरखौ दाबोबाय। दं बेफार फालांगि। खालामनायनि गेजेरजों गावनि गावनि फिसा फिसौफोरखौ फोरोंबोदों। गावनि न'खराव नांनाय जिनिस बा मुवाफोरखौ बायनानै लानो हादों। गावनि गोनांथिखौ सुफुंना लानो हादों ओ जोङो नुनो मोनो जे जोंनि बर' स' समाजाव हौवाफोरजों समान समान आइजोफोराबो बिफाव लायो।
औ थारैनो।
दा बिनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो सानो आदाया मा बुंनो सानो?
बेनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि थांनानै थानायनि राहा लामाया गोदो गोदायो सिगाङावहाय जोङो बयबो बर' सुबुङानो आबादनि सायावसो थांनानै थायोमोन नंगोना नङा।
औ नंगौ नंगौ।
फ्रायो जोंहा मुगाया सोलायबोबाय। नङा होमबा। मुगाया सोलायबो बाय मुगाया सोलायबोनाय लोगो लोगोनो जोङो जोङो माने गाव गावनि थांनानै थानायनि राहा लामा खौबो लासै लासै सोलायबोनो गोनां जादों। जोङो दिनै मुगायाव आबादजोंल' जोङो थांनानै थानो हाया।
औ।
आबादनि अनगायैबो जों गुबुन गुबुन जोङो बेफार फालांगि खामानि मावनानै जोङो। लानो हासै आरो बेफार फालांगियावसो माने आबाद खेथिनिफ्राय मोननाय रां आरजिनो हानाय। ओ मानि ओ केपासिटिया बारा जाबाय आरो। दिनैनि बेलायाव बिनि बिनिफ्राय जोङो नुबावनो मोनदों बाजार नङा बा हाथाय बाजार जायो जेब्ला बे हाथाय बाजारावबो आइजोफ्राबो खम नङा जोंनि बर' आइजोफ्राबो गावनि न'आव थानाय जा जाखिनि मैगं मैला बेफोरखौहायो बै बाजाराव फाननानै माने रां आरजिनायाव न'खर सुंनाय-सुंनायाव माने हेफाजाब होयो आरो आइजोफ्राबो। आरो बिनि उन यैबो
खिसुमान आइजोफोरबो आइजोफोर दङ। हाग्रा बंग्रायाव मोननाय माने मैगं मैला बेफोरखौ टाउन सहर नोगोर सोहोराव मोनजाया। बैफोरखौबो माने गामि फनसायनानै बियो माने नोगोर सोहोराव अर्गानिक माने मैगं थाइगं बेखौ फानहैनानै बियो मोजां रां आरजिनो हायो आरो बेबायदिजोंनो खिसुमान गोबां न'खरा ओ बेबायदिजोंनो माने सहाय मोनबोदों आरो आं नुनायाव मै थाइगं नि बेफार फालांगि खालामनानै बर' आइजोफोरा दिनैनि बेला गाव गावनि गथ' गथायखौ औ माने फोरोंदों। मैगं बेफार खालामना। बेबायदिखौ जोंनो नुनो मोनदों आरोना। आरो मैगं मैला जोंहा नै साहा दखाननि फालांगि साहा दखाननि फालांगि होय-होनायाव बर' आइजोफोरा जोंहा मानि उन जानानै थायाखै बेयावबो गामि नि दखानानो जा बा बाजारनि दखानानो जा बेयाव बिसोरो आ साहा फाननानै बा फिथा फिथा सौराइ बायदि फाननानैबाबो बिसोरो माने गावनि जिउखौ मोजां रोखोमैनो दैदेनलांनायखौ जोननो मोनदों आरो दिनैनिलायाव माने आइजोफ्राबो उन जानो थायाखै बर' आइजो बेबायदिनो आरो माखासे बर'फोरनि गेजेराव बेफार फालांगि गोदो सिगाङावहाय इसां मानि बर'आ माने बेफार फालांगियाव आखाइ होआखैमोन आबाद आबाद मोनो बेखौ गुबुननो फानहरो बिनिफ्राय रां लायो जायो। बिनोमोन आरो आरो मावफिनो बे बिनि उनावहाय फैयै फैयै फैनानै जोङो बर' फ्राबो एफा एनै ओ सोरबा सोरबा माइनि। बेफार फालांगि बा सोरबाया फाथोनि बेफार फालांगि बा सोरबाया गयनि बेफार। फालांगि जोंनियाव बो लास लासै मानि बेबायदि जाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो। जोङो निसय माने गुबुननिफ्रायबो जोङो सो सोलोंनानै लानो रोंदों आरो बेयो जोंनि थाखायो। गोग्गाथाव आरो ओ गाव दैदेनलांनायाव बि माने बेफार फालांगियाबो हेफाजाब होयो बेखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेनि गेजेरजों आरो मोनसे। मोनसे जोङो नुबावदों जों बर'फ्रा गोदोहायो। सि नङाहोमबा। सि दानानै जोङो। गानोमोन गानोमोन जोमोमोन बै सियाथ' बेफार। बेफार फालांगिसिम खो मोनबाय। माखा- सि दानानैबो फाननोसो नङा होमबा। सि दानानै। नाय बा दखान होनानै न'खर खुंनाय। जोङो नु- बोनो मोनदों बेफोरनि अनगायैबो माने गोबांनि न'खरा बुद- ओ जौगानायखौबो जोङो नुनो मोनबाय ओ। बिनि अनगायै हाय ओ दंबावो। ओ।
औ।
माबाल' नङा।
बै साह दखान बा ल' नङा बर आइजोआ दिनैनि बेलायाव
जायखौ होनो सुइट कर्नार नङा होमबा सुइट कर्नार गोदै फानग्रा गलानि जोंनि आरोना बर'नि गेजेराव। आरो मो- मोजां मोजां हटेलबो होनाय जोंनि बेलायाव ओंखाम हथेल नङा होमबा जोंनि गेलायावहाय ओंखाम हटथेल बा
ओ
जायफोरनाखि मानफोर थायो खामानि मावग्रा बिसोरबोथ' बांसिनानो जेनेबा हौवाफोरजों समान समान आइजोफोराबो मावफादों ओंखायनो मानि जोंनि आइजोयाबो उननानै हायाखै ओमफ्राय हौवाफोरजों समान समान नुनो मोननो होननानै बुंनांगोन आरो ना उम
थारैनो सै नो नोंथांङा जि बाथ्राखौ बुंदों दा
औ
हा औ नोंथां बुंनाया थारैनो सैदों ओ नोंथाङा जिखिनि बुंदों नोंथाङा जिखिनि बुंदों ब्रिफ्राय जोङो मोनथिनो हाबाय जे जोंनि बर समाजावबो ओ बे आलांगिनि बिफावा ओ ओ गोजौनिफ्राय गोजौसिन बा दावगानो दावगाबोगासिनो दं नोंथांङा जेरै बुंदोंमोन दा ओ नोगोर सहरफ्राव जोंनि ओ अर्गानिक मैगं -थाइगंफोरखौ ओ फ्रेस मैगं- थाइगंफोरखौ मोननो हाया जा ओ बैफोर मैगं- थाइगंफोरखौ जों बर' आइजोफ्रा- गामि गफायाव- बाय- अननानै बा ओ मिथि- थिंगायाव थानाय बाय- बायदि थादोरसा मैगं- बिलाइफोरखौ खाना लाबोनानै- बैफोरखौ नोगोर सहराव- फानफैनानै बैफोरनि मोननाय रांजों नो गावनि न'खरखौ गावनि जिउखौ सुस्रांलांनायखौ जोंङो आथिखाल मुगाखौ नुनो मोनो बेनि उ- बेनि अनगायैबो जों हौवाफोरखौबो नुनो मोनो। नो जे हौवाफोराबो आथिखालाव आबाद मावनायजों लोगोसे- बायदि थालिर थालिर। थालेर आबादनि बे ओ बे मार ओ- बाय बिदिनो खारिनि बेफार फांलांगि- बिदि बायदि बेफार फालां गयनि बेफार फालांगि ओ बेबादिनो लेसु बागान फाथै बायदि बायदिनि बेफार फालांगि खालामनो खौ जों दिनैनि मुगायाव नुनो मोनो। जोंनि बर'फोराबो ओ बेफार फालांगियाव गोलाव उन जानानै गैलिया बेनि अनगायै जों आइजोफोरखौ लायरायनो हाब बावो जे आइफ्राबो आइजोफोराबो न'खराव दाउ-अमा फिसिनानैबाबो दाउ अमा फिसि- बोरमा फिसिनानै गावसिनि गावसोर गावसोरनि न'खरखौ औ सुंथाबोदों नोङा होमबा आरो औ आरो जों बर' आइजो फोरा लाजिनाय गिनायखौ नागारनानैबाबो हाथाय बाजाराव ओंखारनानै ओ मैगं-थाइगं फाननाय जों लोगोसे सोरबा-सोरबा ओ साहा गला होदों। सोरबा बिजनि द'खान होदों सोरबा ह हटेल खुलिदों। सोरबा सोरबा आरो ओ बेदि ओ थान्दा खुसेर रोसि बायदि इ ओ रोसि खालामनानै जा बिदै फानो बैफोर बिदैखौ जोंनि बर' आइजो फोरा दिनैनि मुगायाव ओ फाननायखौ नुनो मोनो। ओ जोंनि औ
औ
बर'आइजोफोरखौबो जों नुनो मोनो। दा बुंनो थाङोबा जोंनि ओ बर' समाजाव बो जोंनि बेफार फालांगिया ओ दावगानायनिफ्राय दावगाबोबाय दं जोङो गोदोनिखौ नायोब्ला नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन जोङो खालि आबादनि सायावल सोनारोमोन। आबाद मावनानै जि मोनो जि रां मोनो खालि बे रा ओ औ फाननानै बै रांजों गावनि जिउखौ दैदेनबोयोमोन औ नाथाय आथिखाल थाखोनि मुगा आरो बे औ आ नि मुगा बे गोनोखोनि मुगाया बादायलायनायनि मुगा ओ जिउआव बयबो थांना थानायनि थाखाय गावखौ ओ दैदेनलांनो थाखाय थाखाय बयबो दावहा नाङो नङा होमबा दावहा नांनायनि गेजेरजोंसो जिउआव बयबो आथिखालाव थांनानै थायो बेनिखायनो सान साननाय हनाय ओ मानसिनाव सोलायबोदों बुजिनो हानाय सोलायबोदों बेबायदिनो ओ मोनसे खामानि मावनानै जे ओ सुबुङा ओ गावनि लुबैनायखौ सुफुंनायखायनो मानसिनाव साननाय हनाय बारायनायजों लोगो लोगो बि बिसोरबो बेफार फालांगियाव आखाइ होबोदों आरो आखाइ होनानै गावसोरनि जिउआव नांनाय मुवा जिनि- फोरखौ गावसोरनो गावसोर बुथुमना लादों आरो नखर नखर बेंनायाव आ होवायानो जा हिन्जावानो जा जो जोंनि बर समसाव गोबां बिब बिफाव होदों आरो गावनि फिसा फिसौफोरखौ फोरोंनाय जानाय लोंनाय बायदि बिथिङावबो गाननाय जोमनाय होनाय माने हेफाजाब होनाय बा ओ बेफार फालांगि खालामनानै गावनि न खरखौ सुंथानायखौ जोङो दिनिनि मुगायाव जोङो नुनो मोनबोदों आर औ दा बिदिब्ला नोंथां जोङो बे ओ बेफार फालांगिनि सो सोमोन्दै सावरायनायखौ जोङो बेखिनियावनो दोनथनाय जाबाय गोजोन्थों
औ दे गोजोन्थों औ दे गोजोनथों नोंथां औ दे